अ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दासान्दि?
आसान्थ जेबो खालामाखै।
नंगौ।
औ नंगौ।
औ दायो नोंथाङा मा बोथोरा मारैथ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा?
बोथोरा दायो ओइ बारसोसो बारदों दोमैलु अखा हा हानो नागिरदों
नंगौ अखा हायाखैमोन नामा हरावहा?
हराव थ हानाय जायासै फुङाव एसे हादोंमोन।
नंगौ।
औ दानि एसे एसे हादोंमोन आरो फिसा फिसा नो।
नंगौ नंगौ आ अखाया नै हानाय बोथोर दै दै बानाबो जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव दैबाना जायो नामा अखा बांसिन हाबोला?
जोंनिखथ एसेबां दैबाना जायाखै जाफेराखै आरो माने।
नंगौ।
दैबाना जाथवाखै। जायगा गैया जोंना दैबाना जानायायनि।
औ औ औ आरो नोंथां नोंथांमोना मालाबा दैसाफोराव थांनानै दुगैनायफोर बेफोरबायाददि खामानिफोर मावदोंना मावाखै?
दै साथ गैया जोंनि खाथियाव बारा दैमासो दं।
दै मा दं न जेखुनु जा दैमााबावो दैसाबावो नोंथाङा सानस्रिनोथ रोंगौ जानो हागौ आं बेखौ सानो।
औ सानस्रिनो लाय रोंगौ।
औ मालाबा मा जायो ओ सानस्रिनो रोङै मानसिफोरा एसे उसुबिदायाव गोलैयो नामा? दैमा दैसायाव दुगैयोबा मानिया। आरो जों बेबायदिनो जों गोबां खैफोद बा गोबां बिदि जाथाय जानायबो खोनादों। सानस्रि रोङैनि जाहोनावहा दुगैनो थांनायाव ओरैबायदि सोरबा सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जिउफ्रानो बा उन्दै गथफोराबो। जिउ गोमानायखौ जों खोनानो मोनदों बेबायदि। खैफोद जानायखौ औ नोंथाङा मा सानो? आ जे साफ्रोमबो मानसिफ्रानो ओ सानस्रिनो रोंनायखौ एसे गावनि हाबाफारि बिदिहै सानना लानो हायो नामा बिदि सानो नामा नोंथाङा?
अ बेथ जाहैबाय गावबा गावनि माबा जासिगोन इयो सानस्रिनो रोंबालाय गावनि थाखायनो मोजां जायो माब्लाबाफोर बिदिनो औ
औ बेबायदिनो ओ नोंथाङा ओरैबायदिबो साननो हायो नामा? बेै आं नोंथांनिफ्राय एसे आ एसे सुबुरुन बा अपिनियनफोर लानो गोसो जादों आरो नाथाय बेबादि खैफोद जाथाय जाबाय थायो नालाय बेबादि जोंखौ उन्दैनि उनदैनिफ्रायनो बा फरायसालियाव बा जोंनि सोरखारा फरायसालियावनो उन्दै गथफोरखौ बेबायदि मोनसे आ सानस्रिनायनि मोनसे हाबाफारि बिबायदि ओ फरायसालियावनो बेबायदि उन्दैनिफ्राय बिदि मेनडाटरि मोनसे बिदि लाबोनो हागोन नामा बेखौ नोंथाङा सानो ना साना?
बेखौ लाबोनथ हागोन अब्लाबो एसे गोब्राब बा एसे प्रब्लेम मोनजागोन आरो माने
नंगौ, नंगौ
लाबोनोथ' हायो। एसे प्रब्लेम जागोन आरो होनबाबो माने
नंगौ औ बेबायदिनो औ बे आंनि साननाय मथेबा बिदिनो आरो आ जेरै आलदा दस्रा गुबुन हादोरफोरावहा मा जायो जि उन्दै बैसोनि उनदैनिफ्रायनो बिसोरखौ बिमा बिफाया बा जिखुनु सुबुं समाजनि मानसि फोराबो आ गथ'फोरखौ खौ उन्दैनिफ्रायनो आ सानस्रिनाय फोरोङो।
फोरोङो फोरोङो।
बेबायदिनो गुबुन हादोरनि मानसिफोरा बांसिनानो आं नुनो मोननाय खोनानो मोननायावहा बांसिन सुबुं सुबुंफोरानो सानस्रिनो रोंगौ। जेरै जोंनि हादरनि मानसि मानसिफ्रा बेबायदि सानस्रिनो रोङा। बा जोंनि गथ'फोराबो गामियावबो एसे एनैफ्रा सांस्रिनो रोङा। खायफा माखासे मानसि मानसिफ्राबो रोङो रोंनाया। ओ बे बायदिनो नंगौ खोथाया बेबायदि आ आं सानो सानस्रिनायखौ मानसिफ्रा बा सुबुंफोरा जोबोद गोजौ थाखोआव लाखिनांगौ। बेबायदिनो गावनि देहा आ आयनिबो मोजां जायो सानस्रिबा मानिया बेबो मोनसे मोनसे ओ आयदासो नालाय गेलेनायनि आयदा बेबायदिनो होनना सानना लानांगौ। जेरै नोंथाङा जोलुर गेलेबा बा भलिबल आ क्रिकेट बेफोरबायदि गेलेबावबो जोंनि देहाया थाजिम थायो देहानि थाखाय मोजां आंबो इफोरबायदिनो सानोखि सानस्रिनायाबो देहानि थाखाय मोजां नोंगौ। नोंथाङा एसे फोरमायलाय आ जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआव जों मा खामनाया उसिद बा मोजां। नंगौ बुंलाय।
नोंगौ एस बाराखौथ' हाया एसेखौ हाहिगोन जेनबेन टेन
नंगौ।
गावनिगौ गोग्गो लाखिनोबा थ नों हमनाला आं फुंनिफ्राय खालामनोसै स्टारटिंनिफाय खालामनोसै फुं जायजाय सोरांजेननायनिफ्राय।
औ दे गो फा ओ गिबिफ्रायनो ओ गिबि गिबिनिफ्रायनो ए फोरमायदो दे सोरांनिफ्राय आरो। ना जेरै मानसिफ्रा उन्दुनानै सिखारनायनिफ्राय लानानै। सानजौफुनि बा मोना सिम हरसिम उन्दुनायसिम मा खालामनाया मोजां बेखौ एसे फोरमायना हो।
औ ओरैनोथ' फुंआव सि सिखारनानै माने हमना ला इदिनो सोरांसिफोराव एसे खारनो हायाव थाबायनांगौ बा खारनाया एसे मोजां जायो आरो देहायाव एक्सारसाइस जायो।
नंगौ।
ओमफाय इनि उनाव खार खाराबाबो नों ओरै हमनाला थाबायनांगौ आरो एसे बेरायथिंनांगौ एसे एसे गोजान थाबायदिंनांगौ।
नंगौ।
खालामनांगौ आरो माने।
नंगौ नों।
बिनि उनाव नों एरै मो मोखांफोर सुना लादो आरामसे उनाव देहानि थाखाय बै दै लोंनाया मोजांना गिलासेसो दै लोंसोना लादो आरो थागद थायो माने देहा थाजा थायो।
नंगौ औ दै लोंनाया जोबोद मोजां। आरो जों ओंखाम ओंखाम जानाय बा मैगं गोथां बो जानाय भिटामिन मोनो मैगं गोथां बुरजाब्ला बेबायदिनो बा बेदर जाब्ला जों प्रटिन मोनो गाइखेर जाबाबो प्रटिन मोनो औ। बेफोरबायदिखौ आरो ओंखाम जानायाबो मोजां, ओंखामावहा जोंनियाव कार्बहाइद्रेट नाय बे भिटामिन जिनिसा थायो आरो। बांसिन औ ओं खाम बांद्राय जादोबा मानसिनि गिलिर गिलिरथाया
औ बाङो।
बांसिन जाबा नंगौ आरो बेबायदिनो खामानिबो मावबाय थानांगौ बा गेलेनायफोरखौ जों जुदि मुखुब लाखियो बा सानफ्रोमबो गेलेनायफोर खौ जों खामो अब्लानिया नों जेसेबां जायो अब्लाबो नोंथांनि देहा या बांद्राय गिलिर जाया आरो फु औ उदै फोराबो ओंखारबोआ बा मेजेम ओंखारा आर ना। खालि गेलेनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार जोबोद गोनांथार गेलेनाय बा खारनाय थाबायनायफ्रा जोबोद गोनांथार जोंनि थाखाय जों देहानि थाखाय औ। खायनो जों जानायफ्रा मोजां जों प्रटिन गासैबो गस जिनिसफोरनि थाखाय बांसिन भिटामिन बा जिखुनु फाइबार भिटामिन कार्बहाइद्रेट अ आ मेजेम फेटसफोरनि साय बांसिन मोजां गोनांथार मोजाङानो जाहैबाय जोंनो प्रटिन नांगौ। देहायाव बेखायनो बेनिखायनो उफद प्रटिन गोनां जिनिसफोर बा फिथाइ सामथाइ बा बेदर बेफोरखौ जों बांसिन जानाया जोंनि देहाखौ मोजां खालामो। नंगौ।
नंगौ।
आरो नोंथाङा मा खामना मोजां मोनो सानजौफुफोराव बा बेलासियाव?
बेलासिफोरावथ' ओरैनो मोनाबिलिफोराव बिदिनो गेलेनो थाङो। भु-भु-भलिबल गेलेनो थाङो इदिनो।
औ नंगौ नंगौ औ नोंथाङाथ साइकेलफोर सालायो खोमा
औ सालायो साइकेल सालायो
साइकेल सालायनायाथ मोजां देहानि थाखाय
औ औ बिदिनो मोजां सालाबानो बांद्राय बांद्राय सालायबाय खहा जाहैयो आरो बांद्राय सालायबाय थाबा
नंगौ औ आरो हाग्राफ्राव बेरायहैयो नामा ओरैनो थाबायनानै
हाग्रायाव थांनाय जाया एसेबां
औ नंगौ नंगौ ओरैनो नोंथाङा मोननि न'आवहाय दाउसिन दाउला अमाफोर फियोना फिया?
फिसियो नोंथां बेफोरखौ फिसियो दाउ दं अमा दं। बोरमा दं मोसौ दं इफोरखौ फिसियो नोंथां।
नंगौ। मोसौ गाइखेरफोर होनाय दं नामा न'खराव?
ओं दं।
नंगौ। बेनिफ्रायनो नोंथांमोना एसे मोसौ गाइखेरखौ फाननानैबो एसे रांखान्थि बा रांखावरियाव एसे हेफाजाब मोनो। नङा होमबा?
औ मोनो नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो दाउ अमा फिनानैबो रांखान्थियाव एसे हेफाजाब होयो। बेखायनो जों आबाद मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर बा जों सुबुंफोरा आबाद मावनायजों लोगोसेयैनो जों अमा, दाउ, मोसौ बेफोरखौ फिनानै एसे रांखान्थिखौ जोंनि रांखान्थिखौ जों एसे ओ मोजां खालामनाया मोजां ना होननानै आं सानना लायो आरो। नोंथाङाबो नों औ नंगौ। बेबायदिनो नंगौ। आरो बेबायदिनो ओ थांनावहा माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा जेरै बोरमाफोरखौ बेसेबां फि-फिनांगौ बा दाउफोरखौ बेसेबां फिनांगौ बेफोरबायदि?
बेसेबांखौ आं बुंनो हानाय नङा नोंथां।
नंगौ औ सासे लाइमोना बा सासे सेंग्रा बा सिख्लाया ओ जेरै फरायनायनि उनाव साख्रिफोर मोना साख्रि मोनबानो जोंनिया सोरखारि साख्रिखौसो सानो नालाय।
औ औ
बेबायदि सोरखारि साख्रि मोनाबाबो सासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया जों गावनि आथिङाव गसंनानै जों माबाफोर फिनानै बा माबाफोर खामानि मावनानै जानो हायो बेजि नङाजि गासैबो साख्रि मावनांगौ बा सरखारि साख्रि मावनांगौ। खोथा नङा खायफा खायफा गावारि प्राइभेट साख्रि मावनानैबो जिउ खुंगासिनो बेबायदिनो जों गामियाव थानानैबो जों गावनि रांखान्थिखौ जों मोजां खालामनोबा जों लाइमोन बा सेंग्राफ्रा जायफोरा सोरखारि साख्रि मावाखै बा मावनो नायगिराखै बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो हानायबो एसे एनै खामानि दं गामियावबो आं बेखौ सानो आरो जेरै अमा दाउ मोसौ बेफोरखौ फिनानैबो गोबां रोखोमनि फिनानै बा बांसिन ओ जिथुबा फार्म खालामो फार्मिं होनना बुङो। अमानि फार्म बा दाउनि फार्म बेबायदि बुरजा बुरजा बा मोसौनि बोरमानि बेफोरबायदि फार्मिं खालामनानैबो जों गावनि ओ जिउ राहाखौ जों खालामनानै लानो हायो होननानै आं सानो आरो।
हायो नोंथां हायो।
नंगौ।
नंगौ नोंथां।
औ नों थाङा बेबादि खालामनो नागिरदों नामा मालाबा इयुनावहाय दाउ अमाफोर बांसिन बुरजाहै फि-फिनो थाखाय?
औ इयुनाव खालामगोनथ' आं सानदों आं खालामबाबो बोरमाखौ खालामो आरो माने बोरमाया बारा खहा गैया माने।
नंगौ।
अमाफोरा जाबाय औ अमाफोरा जाबाय एसे नों खरसाबो थांङो। आदारबो होनांगौ जायो नालायथो बोरमायाथ' बारु हाराव कारन्टा मानो जायो गांसोलसो नांगौ बेनोथ'
नंगौ गांसोर दैल'
अ बिदिनो लोमजाबा एसे बेमारफोर जा बिजि होबानो जाबाय आरो इसोरखौ अमाना जाहैबाय गुन्दै नांगौ
अमानो गुन्दै नांगौ माबो नांगौ फैलां आरो गोबां दानिया कारखानानि कारखानायाव बानायनाय बा बायनानै मोननाय आदाराबो मोनो बेफोरखौ फुजा जाहोनांगौ जायो औ बोरमायावहा बेनो बोरमाया मोजां जायो औ। नोंथां समाबो जाबाय नामा जोंना नोंथां खोनादों औ समा जाबाय जोंना औ उनावहा मोजाङै आरो सावरायबावगोन होन्नानै आसा खालामबाय आरो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
अ गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय।